हेलौ औ नोंथां मा खालामगासिनो नोंथां?
ओ नोंथां आं नै सिखारनानै लाल साहा लोंनानै बायजोआव जिरायनानै दङ नोंथां।
औ औ औ ओ मोजाङै दङ ना नोंथां खबरफ्रा?
मोजाङानो नोंथां मोजाङानो।
ओमफ्राय बोथोरफ्रा बोरै दिनैलाय?
बोथोरफोरा जोबोद गरम नोंथां फुंनिफ्रायनो माथो जि सान्दुं दुंनायखौ नुनो मोन बाय।
औ औ। अखा दैबाना अखा दैबाना बेफोरबायदि जा थाराखै नामा दामानि?
दाख्लैनि समाव जादोंमोन नोंथां नै नैबे साननैसोआवहाय अखाखौ नुनो मोनाखै नोंथां। खालि सान्दुं सान्दुं ओरैबायदि गरम जादोंना। जोबोद गरम।
उम जों ओ जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां। अखाया हायाखै बा मैया एसे हादोंमोन। एसे बेबायदिनो दसे हादों आरो हानानै एसे बोथोरा माने गुसु दायो।
नोंगौ नोंगौ। बेफोर बेफोर जाहोना माने नोंथां जों बुंनो थाङोब्ला जोंना मिथिंगानि आबहावाफोरा थिग थाक गैया ना गैला नालाय माने। गोबां मानसिफोरानो दंफांफोरखौ फ्राय दानफायनायखौ नुयो ना लाय नोंथां बेनि थाखायबो माने नांगौ रोखोमै अखा गैया। नांगौ रोखोमै सान्दुं गैया। माने बेफोरखौ जों नुनो मोननाय बायदि मोनसै आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। गुबै जाहोना बेखौनो होननांगोन आरो नों थां जोङो आबहावाफोरखौ जोङो जोङो रैखाथि होआखै। जोङो सानफा एफ फा बा सानफ्रोमबो जोङो ओ माखासे बिफां लाइफां बा माखासे आबहावाफोरखौ जोङो सिलिंखार खालामनायावसो जोङो ओ आखाइ होगासिनो। उम जायनि थाखाय फाय बिदुंफोराबो बारानिफ्राय बारा बांलांगासिनो।
नंगौ नंगौ।
ओ औ हनै नाथाय। जोंहा माने था बोथोरानो माने बोरैबा आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनो। गोजां बोथोर बा उदां बोथोरावब्लाबो जोङो बांद्राय गुसु जानायखौनो नुनो मोनला। ना नोंथां ओ गोदो गोदोआवदि जिबायदि गोदो समाव जोङो जिबायदि ओ गोजाङोमोन बा गुसु जायोमोन खुवा खुयोमोन। जोङो खाथिनि खाथिनि माने मानसिजों मानसि मानसि नुलायै नखर नखरफोरखौ जों नुहुरलायै बेबायदि खुवा खुयो। खुनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन खोब साग्लोबनायखौ। नाथाय आथिखालाव बेबादि बेफोरबायदि बोथोरखौनो माने जोङो नुनो थांला माथो नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ। जों गोदान गोदान दारिमिनफोर बाहायनायखौ नुनो मोनसै गोदान गोदान इन्दा सट्रि गोदान गोदान गारि मथर बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि आबहावाफोरा गोबां गुबुंले जानो हमलांबाय आरोना नोंथां ओम बेफोरनि थाखाय दा जों नांगौ बायदि ओ आबहावा मिथिंगानि बारहावाखौ मोननो थांलिया। माखासे गोदान गोदान दारिमिनफोर बाहायनायनि गेजेरजों ओ बै उखुन्दैफोरनि खुनायनि गेजेरजों बेफोरनि थाखाय माने जों नांगौ रोखोमनि आबहावा मोनला। बेफोरनि थाखायनो माने जोंनि दुंथाइफोरा दा बारानिफ्राय बारा जानो हमबोनायखौ जों बुंनो हानांगोन आरो नोंथाङा एबा बुंनांगोन आरो नों
नंगौ थारैनो नंगौ।
लोगोसे जि जों ओ सानफ्रोम सानफ्रोमबोनि बाहायनाय बै साबोननि बिगुर एबा साबोननि खलथब नङाब्ला बाजार फोराव माबा मोनसे बायनानै लाबोयोब्ला बै जायखौ बुङो जुइस जुइसनि बथल प्लास्टिक नै बेेफोरबायदिखौ जोङो माने जेराव मेेरावनो गारलाबायो ओ जमा दोननानै जेराव मेरावनो सावनानै होयो। नाथाय बैफोर सावनायनि एबा बै गेसफोरनि थाखाय जोंनि देहाफोरा जे सुबुं माहारिनि देहाया जे बिसे बां गाज्रि जायो माने जोंनि सुबुंफोरा बेखौ दाबोनो सानहरो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला माने जों जेनेबा न'फोराव नङाब्ला बाजारफोराव मोनसे मोजां ओ दाखोर जमा खालामग्रा जायखौ जों इंराजियाव बुङो डासटबिन बैफोरखौ बाहायनानै जमा दोनानै ओ गारिफोराव लांफैग्रा कनटेक्टफोर खालामनानै जोङो रिसाइक्लिं खालामफिनोब्ला माने बेफोरनिफ्राय जों उदां जानायखौ मोनगोन आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां नांगौ थारैनो। बेखायनो जोंना नोंथां बेबायदिनो बेफोरखौ जोङो होब होबथानोबाथ' जोङो गोबां खामानि मावनांगोन नोंथां बयबो जों साफ्रोमबो नाथाय जोङो बैफोरो माबा आबहावाखौ होबथानायनि बार गुबुंनिफ्राय जोङो रैखा खालामनायनि मुङाव जोङो जेरै बाजुन खौल' जोङो बोसोराव खनसेल' बयखौबो जोङो फालिलाबायनायखौ नुयो आरोना फालिलाबायनो होनना बुंनांसिगोन नोङो बेखौ मानोना औ दिन्थिनायनि थाखाय नङाबा जोङो बैखौ सानखौ फालिदों होननायनि होनोमबा बेखौल' जों बिदिखौ दिन्थिनाय नुनो मोनो नाथाय जोङो बिनि सोलायै सानफ्रामबो फांफा फांनै बिफां गायबाय थायोब्ला बयबो माने ओरैनो थानाय समाव बा सम मोनोब्ला आरो माखासे जेरै लांदां लांदां जायगाफोर दङ बैफोर जा जायगाफोराव जोङो जुदि सानफ्रामबो फरफा बिफांनै बिफांफोरखौ गाहैबाय थायोब्ला जोंहा औ बैफोर आबहावाखौ जोङो एसेब्लाबो रैखाथि होनो हाहैगोन बायदि मोनो आरोना आं नों
नोंगौ नोंगौ नोंगौ
औ होमबा जोङो दायोथ' गायनायनिखुइ जोङो दानफायनाय बिफां लाइफां दानफायनाय हाग्रा बंग्रा हाजो सिफायनाय बेफोरखौसो जोङो नुगासिनो थनो आरो दा जों सुबुं माहारियानो माने मिथिनानैबो मिथियैबायदि बैफोर खामानिखौ मावलांगासिनो मावगासिनो जों जों मिथिखागौ जे जोङो बे बिफां लाइफांखौ जोङो लांदां खालामोब्ला बा दानफ दानफायबाय थायोब्ला
नोंगौ
आबहावाया जोबोर गाज्रि जालांगोन बा सानसे समाव जोङो सुबुं माहारि बा जिउ गोनां जायखि जाया जिउ गोनांफोरानो माने थांनानै थानायाव गोब्राब जाहैगोन आरो
नंगौ नंगौ नोंथां ए जों बै बिफां लाइफां एबा दंफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो माखासे बेसेन गोसा आ जायखौ जों देइलि एबा सानफ्रोमबो हां लायोना बै अक्सिजेन गेसफोरखौ जोङो मोनबाय थागोन आरो नोंथां
औ
बै मिथिंगानि आबहावासो आबहावाखौ जों लाबाय थायोब्ला माने जोंनि देहायाबो जेबो नस्थ' जाया गोबाव जोरगोन बेखौ जों नुहुरदों आरो माने नोंथां जेरै नों नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो नंगौ निस्सय आजिखालि दानि बिथिङाव जों गोबां नुनो मोनदों माने बोसोराव ओ खनसेल' जायखौ बुङो जों फाइभ जुन होननानै बुङोना नोंथां गायनाय
औ नंगौ
गायनाय बिफां लाइफां गायनायनि आबहावा मुलुगनां आबहावा सान होनानै जों जायखौ मख'यो माने बेखौ ओ जों बुंनो थाङोब्ला आजिखालि माने ससियेल मिेडियायावल' नुनाय जासै आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
औ जेरै जोङो माने गावनि माबा मोनसे लाबनि थाखायसो नामा जों बेखौबो सानो आरो। जायखौ जों दिनै नुनो मोनो गायबाय मोनसे फट' लाबाय एबा फट' सेबखांबाय बेजोंनो इन्जय खालामबाय नै बैफोरखौल' जों नुनो मोनदों आरो नों थां दा गायना नै दे गायनानै जे जों माबायदि ओ बिफां फांसेखौ देरहोनायाव माबायदि जोथोन लानांगौ बेरा होना गौ ना मा होनांगौ जों बेफोरनि फारसे जेबो नोजोर होनायखौ नुनो मोना आरो नोंथां।
नों औ औ नोंगौ।
जुदि गायनानै जों मोजां जोथोन लायोब्ला बिनिफ्राय ओ जों फिथाइ मोनजागोन बारहावा मोनगोन आरो सायख्लुम मोनगोन जों बेफोरबायदिखौ माने जों नुहुरनायखौ नुला नो माने नोंथां दानि बिथिङावहाय
आरो जोंहा बेजों लोगोसे जों आबहावा होबथानाय होनोब्ला जोंहा माखासे गा रि मथर गिदिर गिदिर
बे गारि मथरफोरखौ जों खमायनांगोन जेरै जों एलेक्ट्रिक ना इ भि गारि नै बैफोरखौ जों ओ पेट्रल थावफोरनि सोलायै आखुन्दै खुनायनि सोलायै माखासे इलेक्ट्रिकफोर गारि बाहायोब्ला माने ओ एसेब्लाबो साबसिन जागोन नामा जों नै बेेफोरखोबो ओ रायखांनो हायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। जों औ बे बारहावाफोरखौ जोङो जेनेबा रैखाथि होनोब्ला जोंनि बा बारखौ जोङो गेबेंनायनिफ्राय जोङो रैखा होनोब्ला बा जोंओ बे गारि माखासे बांद्राय माने गारि सालायनायखौ जोङो ओ खमायनांगोन आरो। दा नोंथां जोङो माने जाहाथे बयबो माने सा ओ साफायाव गंफा गारि सालायालासिनो जोङो बिदिनो ज' माने बासफोराव जोङो माने गोबां सियारिं अट' बा बिदिनो गारिफोराव जोङो एसेब्लाबो जों खमायनो हागोन। लोगोसे आरो आथिखालाव ओंखारनाय माखासे मोब्लिबारि ओ बिथिरि फोरजों खारनाय चार्ज मोब्लिबारि चार्जजों खारनाय बैफोर गारिफोरखौ जों बाहायोब्ला जोङो एसेबाबो जोङो खमायनो हा बे बार गुबुंनाय बायदिसिनाफोरखौ आबहावा गुबुंनायफोरखौ
नोंगौ नोंगौ दिनै जों बुंनो थाङोब्ला माने न'खर न'खरसेयावनो गंब्रै गंबा गारि साफायाव गंफा साफायाव गंफा गोबां गारि ओ सालायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां। बेबायदि सालायबाय थायोब्ला माने जोंनि आबहावाया लासै लासै ओ गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालांगोन जों बिखौ माने बुंहरनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ बिदिब्ला औ नोंथां।
दोन्थ'लायनिसैना नोंथां सावरायनो
जागोन नोंथां। औ
औ दे नोंथां।
जागोन दे।